हेलौ नोंथां औ खुलुम्बाइ।
अ गोजान मिना गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ ओ नोंथांनिसिम जासि ग्रोनाय जाबाय नोंथां‌।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां जाबाय।
अ दा नोंथां होमब्ला आं नोंथांजों जोंनि बे सा सानजा भारतनि सोमोन्दै एसे सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ साहा सानजा भारतनि सायाव नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ। नोंथाङा जेनेबा जा रोंगौथि दं एसे फोरमामग्रोलाय आंनावथ' एसेबां रोंगौथि गै या सा सानजा भारतनि बागै नोंथाङा जा रोंगौथि दं बेखौ फोरमाय दे रायलाय।
नोंथां आंनावबो एसेबां बांद्राय रोंगौथि गैया। अब्लाबो उन्दैनिफ्राय दिनैसिम मा मा बिजाबफोराव नुबोना रोंबो खो एसे एनै जायगाफोराव दावबायनानै मा मा रोंखो बेखौनो जोङो एसे सावरायलायसै नोंथां। दा आं औ जुदि बुंग्रोयोब्ला सा सानजा भारतखौथ' जोङो गिबि गिबियाव जोङो लेखाफोरावनो मोनगोरोबो नङा होमबा नों आं जों फरायनो मोनग्रोदोंमोन दा बेवहाय जोङो सा सानजा भारतखौ जोङो ओ स्नि बिब' बिनानाव स्निथा बिब' बिनानाव बिदि जोङो फरायनो मोनदोंमोन आरो मानोना सा सानजा भारताव स्निथा माने ओ हादोरसाफोर दङमोन बै समाव औ दाबोथ' स्नि थायानो दङना नोंथां?
औ दाबो स्नि थायानो दं।
औ नोंथां दा बे बेबायदि जोङो गोबां समायना जायगाफोरनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि सोमोन्दै ओ गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय बेबायदि गोबां बायदि बायदि मुवा बेसादनि सोमोन्दै जोङो बिजाबफोराव मोनदोंमोन। लोगोसे जोङो बिजाबखौ जुदि गारनानै फारसेथिं फैबावोब्ला जों दाथ' समाजारि बिजोंनि मुगायाव जोंथ' मुवा बेसादफोरखौ नुयै नंलिया मोनथियै नंलिया जों दा मबाइल जामबुं कम्पिउटार बायदिफोराव जोङो नुसै मुवा बेसादफोरखौ। सोरनिबा दावबायहैनाय ओ सोरनिबा दावबायहैनाय सावमुआनो जा सोरनिबा ओ दावबाय हैैनाय भिडिअ'आनो जा बेफोरखौ जोङो दा न'आव जनानै नायनो हासै। माबे जायगायाव मा दङ बेफोरखौ नुसै। दा बेबायदियाव आं जेसेबां ओ मिनथिगौ बेखिनिखौ आं फोरमायनो नाजानोसै। दा जोंनि सा सानजा भारतावथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जायगाजों बुंफबजोबनाय। जेरै जोंनि सा सानजा भारताव। गोबां जोबोद गिदिर दैमा दङ बेनो जाहैबाय बुरलुं बुथोर दैमा। बेनिफ्राय जोंनि सा सानजा भारताव। जोंनि बुहुमनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन दैमा दिप दङ। जाय बुरलुं बुथुर दैमायावनो दङ। बेनो जाहैबाय माजुलि बेनिफ्राय जोंनि बे बौलुं बोसोर दैमायावनो जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन दैमा दिप। बेबो दङ जाहैबाय बेनो जाहैबाय जोंनि उमानन्द।
औ
दा लोगोसे जोंनि एसिया हादोरमानि। बयनिख्रुइबो साखोन सिखोनसिन गामि। बेबो जोंनि सा सानजा भारतावनो दङ जाहैबाय बेयो मिज'रामाव दङमोन दा नोंथां दा बे गामिनि मुङा मामोन आं एसे बावबाय नाथाय जोङो बेफोरो मुवा बेसादफोरखौ जोङो नुबाय थायो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दानि दिनाव लोगोसे जोंनि सा सानजा भारतआ बरफ गोनां जायगाजोंबो बुंफबनाय गोबां हाजो हाला फोरजों बुंफबनाय जोंनिया गोबां समान जायगाजों बुंफबनाय जोंनिया गोबां समायना माने जोंनि सा सानजा भारत जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गुबै भारत हादरनि स्राय माने बेखौथ' बुंलिया माने गुबै भारत हादर हादरा जेसेबां गुवार गिदोर बेयाव जिखिनि जोङो मुवा बेसादखौ नायनानै मोनगोन जों बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ जोङो सा सानजा भारतावनो जोङो सा सानजा भारत फावबो जोङो नायनानै मोनजोबनो हागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो दा जोङो गुबुन हादराव दावबायहैनानै जोङो माबाफोर नुथायफोर नुयोबा बेफोरखौ जोङो जोंनि हादरावबो बेबायदि एखे नुथायखौ खायसे खायसेखौ जोङो नुनो हागोन बेबायदिखौ जोङो बुंनो होन हायो आरो दा जोंनिया जुदि जोङो सोरबा बरफ गोलैनायनि जुदि सोरबा जुदि मोन्दांथि लानो लुबैयोब्ला बेयो जोंनि सा सानजा भारतनि अरुणाचलनि जायगायाव थांनो हायो हायो बैनि टावांआव जोंनिया बरफ गोलैनाय नुथायखौ जोङो रंजाहैनो हायो बेनिफ्राय जों गोबां गुसु जायगाफोराव थांनो हायो जेरै शिलं सिशिलंआ जोबोद गुसु आरो लोगोसे गोबां साखोन सिखोन जायगा जाहैबाय बेवहाय जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन खना खनलानि सुबुंनि अनगायैबो गुबुन हादोरनिफ्राय जों सुबुंफोर फैनायखौ नुनो मोनो
बेरायनो फैनायखौ
औ नोंथां शलंआोथ' जोंनि आसाम आसामनिनो राजथावनि नङामोन होनबा नोंथां आ गोदो गोदायो दा बेबो जोबोद जौगानाय जायगा बेनि अनगायैबो गोबां फिसा फिनला बेबायदिनो बेरायग्रा जायगाफोर दंसै बेनिफ्राय गोबां जोंनि साहा सानजा भारताव नेसनेल पार्कफोर दंसै गोबां बेबायदिनो जों मुंख'बाबो मुं खस' हायै जोंनि सा सानजा भारताव दंसोगोन नोंथाङा जोंनि सा सानजा भारतनि बागै मा मा मोनथिगौ एसे सुंद' दे बुंनो हागोनना नोंथां
औ हागोन ज जोंनियाथ' दा नै साहा सानजा भारत होनब्ला जोंनि साहा सानजा भारतआव मा होनोलाय बेखौ अखानि बिबाङा गोबां बारा नङा होमबा
औ नोंथां औ
औ जाय जायनि जाहोनाव जोंना जेनेबा साहा सानजा भारदा जोबोद गोथां जेनेबा मिथिंगायारि थासारि ख्लोब बां जेनेबा मोजां आबहावाजों साग्लोबजानाय नङा होमबा औ जेनेबा जोङो बुंनो थांबा नै जोंनिया जों दा शिलं मेघालयाफोराव जों गिदिंनो थाङोब्ला जोंनो बेफोराव सम थारमाने बोथोरानो जेनेबा सोलायबाया- नो थायो समजों लोगोसे जेरै अखानि बिबाङा गोबां गोबां दसे दसे समावनो बैयाव अखा हाबाय थायो आरोना
औ
जाहोनाव आरो आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै- सि-सिलं मेघालयाफोराव जोंना गोबां जेरै नायनो समायना जागा दं जेरै बेवहाय गोबां दै बाज्रुमखौ जों नुनो मोनो जेखि जेनेबा गोबां ससे ससे थांबानो आरो दै बाज्रुम आरो थांबानो दैबाज्रुम बिदि गोबां दै बाज्रुमबो दं आरो आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै जोंनिया अरुणाचल प्रदेशआव जोंनिया मोनसे बेयाव गोबां थान्दा जागा नालाय बेवहाय जोङो बरफ गोलैनायखौ नुनो मोनो जेरै अरुणाचलनि टाउनाव नोंथाङा बेखौ फोरमायलांखाबाय
औ नोंथां
बेनि अनगायैबो जोंनियाथ जोङो जेरै -जोंनिया सा सानजा भारदा गासै स्नि हादोरजों जोंनिया खुंजानाय नङा होमबा? औ नोंगौ औ जेरै -जोंनिया बेयाव अरुणाचल प्रडेसाबो जोंनिया बेनि मादाव गोबां समायनासिन जायगा आरोना जोंनिया बेयाव बेनि बेवहाय थानाय मानसिफोराबो जोबोद जेनेबा मा होनोलाय बेखौ जोबोद मोजाङै जेनेबा मिलायनानै थायो आरो ना गासैजोंबो जेरै- औ बिसोर सावरायनायफोराव जोबोद मोजां आरो ओजों थांब्ला जेनेबा जों बेरायनो थांब्ला बे बिदि बिसोरो जोंखौ जोबोद जेनेबा जेनेबा मा होनोलाय बेखौ जोबोद बायो बरायो जेनेबा औ बि- दिनो आरो नोंथांनियावबो आरोबाव जाखिनि रोंगो- आंनियावथ बारा रोंगौथि गैया नोंथांनियावबो आरो जाखिनि रोंगौथि दोङोबा नोंथाङा बेखौ फोरमायना होलाय।
नोंथाङा नोंथाङा बुंदोंमोन जि जोंनि सा सानजा भारताव अख- खायानि बिबाङा जोबोद गोबां होनना बेजों आं मोनसे गोसोआव फैलायबाय जि जोंनि ओ बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन अ- खा हाग्रा जायगा बेबो जोंनिया जोंनि सा सानजा भारतावनो दङ जाय मौसिनद्राम होननाय जायगायाव जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसि- न अखाखौ जों मोननो हायो दा नोंथां नायदो दा जोंनि जाय- गायाव मा मा गैया माने जोंनि भारताव जोंनि सा- सानजा भारतावनो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन अखा हाग्रा बयनिख्रुइ साबसिन ओ साखोन सिखोन गामि बयनिख्रुइ देरसिन दैमा दिप बयनिख्रुइ देरसिन फिसासिन दैमा दिप बेबायदि ब ओ भारतनि गिबिसिन सान ओंखारग्रा जायगा गोबां माखासे दङ जोङो माने गोबां माने जोङो सा सानजा भारतनि होननानै गावखौनो जों माने गोबां गोग्गाथावना होनना बुंजायो
औ नंगौ
दा जोङो बुंबावोब्ला जोंनि सा सानजा भारताथ जोंनि बिटि सि आबो सा सानजा भरताव गोलैयो नङा होमबा नो- थां दा बेवहायबो जोंनिया गोबां दावबायग्रा जायगाफोर दङ जेरै मानास हादोरारि हा- ग्रामा मानास हायुंआरि हाग्रामा मानास नेसनेल पार्क होनना जों जायखौ मोनथियो आरो बेनिफ्राय जोंनिया दंबावो जोंनि आसामाव थानाय जोंनि काजिरङा नेसनेल पार्क बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर ओ जोंनिया पार्कफोर दंबावो बेनि अनगायैबो जोंनि आसामाव जोंनि भारतनि गिबिसिन थाव ओ सोदांसालि बुद सस सोदांसालिबो दं। आरो गोबां जायगायावनो जों थावबो मोननो हायो जोंनि आसामाव बेनिफ्राय जोंनिया थावनि रिफाइनारिफोरबो दंसोगारो जोंनि आसामाव अनेक दं इसेबां बुरजा नङाब्लाबो जोंनिया गंफा गंनैबाबो जोंनिया दङ जोंनि आसामाव बेखौबो नायोब्ला जों बुंनो हायोदि जोंनि सा सानजा भारतआ मिथिंगायारि सम्पदजोंबो बुंफबनाय जोंनिया दैमा दैमाखौ नायोब्ला दैमानिफ्रायबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायोना जोंनि आसामा दा बैफोरबो जोङो मोनफा मोनफा मिथिंगायारि सम्पद होननानै जों बैफोरखौबो जों बुंनो हायो आरो दा जोंनि दावबायग्रा जायगाफ्राबो जोंनि मिथिंगायारि सम्फद जोंनि बेनि सिङाव थानाय जिब जुनारफोराबो जोंनि मिथिंगायारि सम्पद दा बेबायदिनो जोंनि सा सानजा भारतआ गोबां समायना जायगा समायना सुबुं आरो मिथिंगायारि सम्पदफोरजों बुंफबनाय आरो
औ समायना थासारिजों बुंफबनाय
औ समायना' थासारिजों बुंफबनाय दा नोंथां नोंथांनिफ्रायबो जोङो आङो गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय जोङो ओ सा सानजा भारतनि बागै औ गोबां खोथा सावराय बाय दा जोंनिया समाबो जाथ'बाय नोंथां जों दा दोनथ' जासिगोन खोमा नोंथां दा एसेनोसै गोजोनथों नोंथां